हेलौ नोंथां
नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा
औ खोनादों नोंथां।
गिबियावनो गो गिबियावनो नोंथांनिसिम गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय
औ नोंनिसिमबो गोजों सानजौफुनि खामला हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय नोंथां।
मा खालामदों नोंथाङालाय?
नोंथाङालाय मा
ओ ओ आंबो ओरैनो दङ नोंथां।
उम
जुदि नोंथाङा फ्रि अब्ला नोंथांजों दसे सम आङो बैसागुनि सोमोन्दै सावरायगौमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां।
बिदिब्ला जागाय जासिगोन नामा नोंथां?
जागाय जासिगोन दे नोंथां।
अ बैसागुआथ' जोंनि मोनसे रंजाथाइ फोरबो नङा होमब्ला नोंथां
औ नों नोंथाङा बैसागु आ जोंनि थाखाय फैलाय बे हासार गोनां हायाव र रजानाय गोनां बारसे फामि बिबार बादि बैसागु आ बेखायनो जोंनि आमाइथख्ल' बिखानि खावसे
औ नोंथां गोदो गोदायथ' रंजालि बैसागुखौ दानसेहालागै खुङोमोन ना नोंथां नोंथाङा मिथिगौ ना दानि दिनाव सानबैसे खुंनाय जायो बैसागुखौ?
औ मिथिगौ नोंथां जों नुबोनाय आरो आथिखालाव सोलिबोनाय मथेथ' सानब्रै सानबासिम हालागैल' खुङो।
नोंथाङा खिनथानो हागोन नामा आंनो सानब्रै सानबासिमहालागै मारै मारै खुंनाय जायो?
औ हागोन नोंथां गिबियावनो सैत्र दाननि जोबथा सानाव जों मोसौखौ थुखैनाय आरो बोर मोनो नोंथां नैथियाव गामियाव बैसागो मो साननै एबा बैसागुनि मा मागियो सेंग्रा सिख्ला ज' ज' ओंखारो आरो थामथियाव बोराय बुरैफोरा ज' ज' ओंखारो
अ अ नों नोंथांङा आंनो मोसौ थुखैनायनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां मोसौ थुखैनाया खौ थाखाय जोंनो सान्द्रिखौ होनानै दोननो थाखाय आरो लाव फान्थाव जोगोनार हालदै थाखाय फिथाइ फा ब्रेक्रपजों नांगौ आरो बेफोरखौ जों फिसा फिसा हानानै माला बानायो आरो मोसौनो गानहोनो सौराय गोरान जाहोना बा ब्रेक्रप आरो होखा मोखोना बिलाइजों बा बज्रावना जों मेथाइ खननाय थुखैयो।
नोंथांङा खिन्थानो हागोन नामा मा मा मेथाइ खनो?
औ हागोन जों लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर हर जा हानजा हान्जा बिमानि खिथेर खिथेर बिफांनि खिथेर नोंसोर जागोन हालुवा गेदेर बिमा गैदेर बायदि दाजा बिफा खलब बायदि दाजाया बेफोरबायदिनो मेथाइ खनो नोंथां नोंथांङा बैसागु बोथोराव जानाय ओ गोखा गोखै मैगंफोरनि मुं बुंनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। जोंङो गोखा गो बुथुमो बेफोर जादों खेरादाफिनि बेसर दाबा थाराय रायदों बिज बिजौ खारौखानि बिजौ ला लाफा सायख' खुंखा माइसन्द्रि सिब्रु, दिंखिया, खिफि बेन्दों, बेफोर बायदिनो आरोबाव गोबां रोखोमनि मैगंफोर नोंथांङाबो आंनो बैसागु बोथोराव गाननाय - जोमनाय आरो दामग्रा - देग्रानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
हेलौ नोंथां
औ खोनादों नोंथां औ खोनादों
नोंथांङा बुंफिननो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ जोंङो बैसागु बोथोराव गोखा - गोखै जानो थाखाय गिबियावनो माखासे हाग्रानि मैगंफोर बुथुमो बेफोरनि मुंफोरा जादों खेरादाफिनि, बेसर दाबा, थाराय रायदों बिजौ, खारौ खान्दाय बिजौ, लाफा सायख', खुंखा, सिब्रु, बिदिनो आरोबाव गोबां रोखोमनि मैगंफोर माइसुन्द्रि, दिंखिया बायदि बायदि। ओमफ्राय बेफोरखौ जोंङो बेदरजों जायो एबा सोरबा सोरबा ओरैनो गोजायैबो जायो। नोंथांङाबो आंनो बैसागु बोथोराव गाननाय - जोमनाय आरो दामग्रा - देग्रानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां दख'ना ब्लाउस गोजा जोमगोरा गोजा लायो आरो हौवाफोरा गामसा गोथां गुसला गुफुर आर'नाइ गोजा गोथां ला लायो दामग्रामफोरा जाबाय - खाम सुं बरखा गना जुथा ख्रों बायदि बायदि। लायो।
अ ओ बैसागु बोथोरावथ' जोंथिं बिदिनो गोबां रोखोमनि जामुंफोर जायो। नोंथांमोनथिंबो जायो नामा?
औ जायो नों थां
जोंथिं अ जोंथिंहाय गाइखेर दाखा सिरा फिथा सौराय बिदिनो जायो। नोंथांमोन थिंबो बिदिनो जायो नामा? नोंथां
औ जायो नोंथां
आरोबाव आथिखालावथ' जोंङो बैसागु बिदिनो न'खर न'खर गिदिंखांनायनि उनावबो माखासे बैसागु मेला खुंनाय नुनो मोनबोदोंना नोंथां
औ नुदों जों गामियावबो खुंनाय जायो बिदिनो
अ बिदिनो जोंङो बैसागुखौ बिदि बैसागु मेला खुंनानै बिदाय होनाय जायो ना नोंथां
औ नोंथां बिदिनो गोजोनै गोजोन बिदाय होनाय जायो।
औ बेवहाय जोंङो बिदिनो जेरै बैसागुआव गानो जोमो बिदिनो देलाय मालाय थांनानै मोसायो रंजायो आरो माखासे बिदिनो गोदोनि मोसानायफोरखौ मोसानाय जायोना नोंथां
जायो नोंथां
बेफोराव मोसानायनि मुंफोरखौ आङो माखासे मिथियो बेफोरखौ आङो खोन्थानोसै ओ उम मोसाग्लांनाय मोसायो सोरबा सोरबा आरो बागुरुम्बा दाउस्रि देलाय बायदिसिना बिदिनो जाय जेखौ रोंगौ बिदि हानजा हानजा जानानै मोसायो नोंथांमोनथिंबो बिदिनो मो सायो नामा नोंथां
औ नोंथां मोसायो नोंस नोंथांमोनथिं सेंग्रा सिख्ला ज' ज' बिदिनो मोसायोना उम आलदा आलदा माबायो माहोनलाय बादि नांनाय बायदि मोसायोना
मायाव बय बैसागु मेलायाव
औ नोंथां
औ बिदिनो सोरबा सोरबा ज' मोसायो आरो सोरबा सोरबा बिदिनो बादायलायो बेवहायो माखासे बिदिनो बादायलायोबो ओमफ्राय सोरबा सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै मोसायो बि
अ
ग्राफोरनो गोबां रोखोमनि बान्था होयो
अ
आङो नोंथांजों दिनै बैसागुनि सोमोन्दै सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों
औ नोंथां आंबो नोंजों गोजोननाय मोनदों
आरो माखासे बिदिनो आङो अबेबा अबेबा मिथियै बाथ्राफोरखौबो नोंथांनिफ्राय मिथिनो हादों
औ आंबो नोंथांनि मिथिनो हानाय जादों
बिदिब्ला जोङो दिनैनि सावरायनायखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे होनबालाय नोंथां
औ